हेल' अ
औ औ नोंथांजों आं दसे दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ उम दायो आं नोंथांजों दसे सम रायलायनो नागिरदों। माबा ओ जि सोंनायनि बागै रायलायनो हागोन ना
औ हागोन
औ जि सोंनायनि बागै दसे सम रायलायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ औ देलाय नोंथां बुंलाय
हेल'
अ हेल'
औ औ नोंथां औ
मिनि
जि सुनायनि सोमोन्दै ना नोंथां
जि सोंनाय जि सोंनाय
औ जि सोंनाया जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनि फ्रायनो सलि बुंनाय मोनसे दोरों गियान मिथिबायना नोंथां अ बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनिया आखाइजों गावनो गावनि गाननाय जिखौ
ओ
गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायोमोन जि दानायाव बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोर आखा हा मिथिबायना नोंथां
औ औ
औ जि दानायाव बर'फोरा बा बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन गाबनि खोनदों दिहुननानै जिखौ दायोमोन जि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जायोमोन जोंनो खुनदों। औ खुन्दुंखौ जोङो दिहुनना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गाब फोननाय जायोमोन। गाब फोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दानो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जायो। बेनिनो मोनसे दानाय लुनायनि एंगार हायै मोनसे बाहागोआनो जादों जि सोंनाय औ जि सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो गावनि आखाइजों बानायनानै लानाय खनदों बा गुबोन हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लानाय खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो थाग थियारि खालामना लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो बेखौ जि सुंनो थाखाय जों न' मोनसे मा नांगौ दाङा नाथा होननाय मोनसे जि दानाय मुवा नांगौ। बेयावहाय जोङो मोनसे सुरखि जायखौ जोङो जि सोंनायाव बाहायनाय जायो बेयाव जोंङो मा खालामनाय जायो थुरखि मोनसे गिदिआव सोंनानै बे खुन्दुंखौ आरो ना। दाङा नाथायाव थोननानै जोङो लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोङो ओंखाम माइदि सिफ्लेनानै मा खालामनाय जायो माइदि होनानै मिथिबाय ना। सुखि औ। थुरखि मोनसे फिसा
उम।
मोननैआव
उम।
जोङो बेखौ सुनानै थुननानै माने मा सनाय जायो।
उम।
बिदिनो ना। औ दं नै माने थुनजाबना लानाय जाग्रो जङो दोंनै थुनजाबोबब्ला जोंनि मा जायो। सुंल' लानाय जिया रोजा जायो मिथिबाय ना थोनखांनाय उनाव जोङो बेखौ मा खालामो दाङा नाथानिफ्राय बख'नानै जोङो बेखौ दान्दायाव सोनानै माने लामनाय जायो सान्दुङआव बिदिनो बेबायदिनो जोङो सि दान' लानाय बै आगर आखाइ एबा बिदाबाव गोनां जानाय। जे बे खुन्दुंनि गाब बेखौ जोङो लन फासि बिथिं आरो थियारि खालामना ला हरनाय जायो। औ खुन्दुं हामा। लायो। मिथिबाय ना। लानायनि उनाव जोङो मा खालामो सान बाराय बा सानसे साननै नै जिखौ जोङो संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो औ सोंनाय समाव जोङो जखा लानानै फाननैथिंबो मा खालामो खन्था दनानै लाग्रोयो मिथिबायना सुरखियाव जोङो मा खालामो गुबुन गुबुन गाबनि गोनांथि जानाय खुनदुंखौ सुरखियाव सुंग्रुनानै दोनना लायो उम खोनथाजों लोगोसे जोङो मा खालामो बिरानि खुन्थि स्रि दोननानै लायो आगर आखाइनि गाबखौ नायनानै जोङो खुदाम खादिनियाव सोनानै जिखौ सुङो मिथिबायना औ गिबियावनो जोङो मा खालामो अखा बायदियै माने मा खालामो बेखौ जखा बायदियै औ खुन्दुाव जोङो मा खालामना लायो दागो होनानै जि दानायनि बिबांखौ बायदियै जिखौ सुंनानै लायो जि संनायखौ ज फायनाय लोगो लोगोनो जोङो सासे मानसि रासु गंसेयाव सुनानै खुन्दुंखौ खायथाजों खायनानै सुयो
ओम
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै हयथ' आंनिसाय आरो मोजां रोंगौ जानांगौ नोंथां नोंथांनि मोनदांथिनि गेजेरजों आंनोबो फोरमायना हो नोंथाङा
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जि सोंनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे आखाइ सिल्प' आरो दोरों गियान होननानै जों बुंनो हायो नोंगौना नोंथां
उम
औ जि सोंनाय हाबाया दानाय लुनाय हाबानि मोनसे गाहाय दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गिबियावनो हाथायाव बायना लानाय खुन्दुंखौ सोरखि थिङाव सोनानै दाङा नाथायाव थुग्रोननानै लागोन नो नांगौ नंगौनो नोंथां औ बेनि उनाव बेखौ ओंखाम बायदिजों लायनानै माइ बिदि होनानै सोरखि फिसा गंनायाव सोनानै दोननानै थुनानै लानाय जायो बिनिफ्राय दोंनै थुनजाबोब्ला जिया रोजा जायो होननानै बुङो आरो बिनिफ्राय थुनखांनायनि उनाव दाङानाथा निफ्राय बख'नाय दान्दायाव सोनानै लामनाय जायो बेबायदिनो जि दानो नाय आगर आखायाव एबा जि दाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ थियारि खालामनाय जायो बाइ खुन्दुं फोरखौ मायदि होनानै फोराननानै थियारि लायो थियारि खालामना लानाय उनाव सान बाराय नायनानै जिखौ सोंनो लाहार फाहार खालामना सोंनाय समाव जखा लानानै फारनैथिंबो खुन्था दोनानै लानाय जायो इनिफ्राय सोरखियाव गुबुन गुबुन गाबनि गोनांथि जानाय खुन्दुंखौ सोरखियाव सोनानै ग्रोन दोनानै लायो इनिफ्राय आरो खुन्थाजों लोगोसे बेरानि खुन्थि सें दोनानै लानाय जायो इनिफ्राय आगर आखाइनि गाबखौ नायनानै खुन्दुंखौ खादिनायाव सोनानै जिस सिखौ सोङो इनिफ्राय गिबियावनो जखा बायदि खुन्दुाव दागो होनानै जि दानायनि बि गोबां बायदि जिखौ सोंनानै लायो दागो होनाय माने जिया खैखान जागोन खैखान जाया बे खौ गांसे गांसे थख' थख' होनानै सिन होना लानाय जायो बिनिफ्राय जि सोंनायखौ जों जानाय लोगो लोगोनो सासे मानसिया रासो गंसेयाव सोंनाय खुन्दुंखौ खायथाजों खायबाय थायो आरो सोंनाय खुन्दुंखौ खुन्थायाव ओ उगायनानै होयो बेबायदिनो सोंनाय सायथाखो सायखांनानै खायखांनानै थोरो ओमफाय थोरनाय समाव औ थोरनाय समाव खाथिनि हिन्जावफोरा बाहागो लाफैयो माने होनबा बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोरबा सासे अबबा मोन सासे न' खराव खामानि मावोब्ला ज'यै मावफायो मानो होनबा हे फाजाब होलायनाय खान्थिया दङमोन ना बै समाव बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो सोरहाबा जि सो सोङोब्ला गावजों गाव मदद होलायोमोन नं गौ ना नोंथां खोनाबाय ना औ बिदिनो सोंनाय खुन्दुंखौ मोजां खानजंजों सरनानै खान दानदायाव फान लानानै जायो खानजंजों स्र' स्र' हबाय हयोब्ला जेथो जाया होननानै बुङो सासेया फारसेथिङै औ मोनदांगिजों गोरा बोनानै गुबुन फारसेथिं गान दैयाव गोरा फाननानै लानो नांगौ बेबायदिनो सोंनाय खुन्दुंखौ थोबनानै फानखांनाय उनाव नो खनो खनानै नांगौ सा आरो सिं फारसे ओ नो खननो लायो। सिं आरो सा फारसे नो खननाया हायोब्ला साल खुन्थायाव दि खाङो जि दानो थाखाय थियारि खालामनो नां लानो नांगौ बेनिफ्रायनो दानानै जि दिहुनन्नो हायो बेनि ओ बेखौ बेबायदिनो जि जि सोंनाय हाबाया जाफुङो आरो नंगौ ना नोंथां?
औ
खोनाबायना? अ बिदिनो ओ जि सोंनाया जायो आर ओमफाय जि सोंनाया जांखाङोब्ला अ नोखौ फानैैथिंबो सो हिंसा खालामनानै खनो आरो बिनि उनाव ओ नो खननाय हाबाफोरा गासिबो जाजोबोब्ला खोनाबायना नोंथां? औ जि सोंनाय खामानि खामानिया गासैबो जाजोबब्ला बै खौ साल खुन्थायाव आलायनानै ओ आलायखांनानै उनाव अ बिखौ गासैखौबो फिटिं खालामनानै ओ मोनस जों उम मा जादों बिख प्रब्लेमफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै मोजाङै ओ बिजिर बिजिर नायजोबनानै गासैबो नांगौ जन नांगौ जानाय जन्थ्र उम दो मुवा जिरादफोरखौ ओ बेहाय लागायजोबनानै बियो जुदि जायोब ब्ला ओ मोजाङै ग्रोबजाजोबोब्ला ओ बेखौ ओ आलायनानै खांनानै बिदिनो दानाय जायो आरो। दा हेलौ हेलौ औ बिदिनो दानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ
औ
बियो गुरै जानानै जि दानाया मोजां जाया होननानैब बर'फोरा बुङोमोन आइजोफोरा खोनाबायना नोंथां हेलौ दे बिदिबा दिनैनि रायलायनायखौ बिखिनियावनो नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।